खोनादों ना? औ खोनादों। अ दे बिदिब्ला जोंहा जिब जुनारनि सोमोन्दै एसे सावरायदोनि।
औ औ औ दे सावरायजागोन। औ नोंथाङा नोंथाङा फोरमायग्रोनानै होदो नामा एसे।
जिब जुनार होनो ब्लाथ' जोङो बयबो मिथिगौ। जोंहा जिब जुनारखौ न'आव फिसिजा ग्रा आरो जोङो ग्रायाव मोनग्रा बा न'आव फिसिजायै। जोंहा मोननै रोखोमै मोननो हायो। जोंहा न फिसि जानाय होनबा जों मोननैसो मुं हायो जेरै सैमा मावजि अमा बोरमा दाउ बायदि बायदिखौ जोङो मखनो हायो।
औ औ नंगौ नोंथां।
दिनो जों आथिखालाव नआव फि सिनाय होनोब्ला जोङो एन्जर सेेसा बायदिफोरखौबो जोङो फिसिनायखौ नुनो मोनसै।
औ औ औ।
हाग्रानि जिब जुनार होनोब्ला जोंहा मोसा मुफुर मै हाग्रानि अमा। मैसो हा ग्रानि मैसो मोसौ मैथेन बायदि बायदि जों गोबां गुबुन गुबुन मोख्रा बायदि फोरखौ जोङो मोननो हा यो आरो हाग्रानि जिब जुनार होनब्ला हा औ। न'आव फिसिनाय जिब जुनार होनोब्ला जोङो जाय जिब जुनारखौ जोङो जोंनि न'नि बाउण्डारि बा जोंनि सोर बिथिङाव जोङो जोंजों जे लाफानानै फिसिनाय जायो बेखौनो जोङो बुंनो हायो जोंहा बिसोरो ओ औ न'आव फिसिनाय जिब जुनारफोरा जोंहा खायफा खायफाया बिसोरनि जानाय आदारफोरा गुबुन गुबुन जायो जेरै सैमाया मानसि या जिखौ जायो बे खौनो जाफायो। ओं खाम ओंख्रि जि जायो बेखौ जाफायो ना बेदर आरो जों जि खौ जायो बेखौ गासैखौबो बिसोरो जाजोबाबो जानो हागौ जेरै फिथाइ सामथायाइफोरखौ बिसोर जाया।
औ नंगौ।
आरो बे सैमाफोराबो जोंहा मोननै रोखोमै मोननो हायो दिसि सैमा आरो हाइब्रिद सैमा। जोंहा दिसि सैमाखौ ओ गासैबो माने सुबुंफोरानो बांद्राय अना बेफोरबायदि नुयो आरो हाइब्रिद सैमाखौ बयबो दाव दाव खालामनाय
औ औ नंगौ।
मावउजिनि बिथिङावबो बेबायदिनो जोङो नुनो मोनो। आरो जोंहा मोननो हा बावो ओ मावजियाबो जेरै जों जिखौ जायो बेखौनो बेबो जाफायो सैमाया जेरै जायो जोङो बेबायदिनो आरो जों मोननो हायो बोरमा, बोरमाया नाथाय गांसो जायो। औ गांसो आरो मोसौआबो गांसो जायो आरो बेजों लोगोसे जों दाउ मोनो दाउआ एंखुर आरो माइ बायदिफोरखौ जायो आरो। आरो बेजों लोगोसे जोंङो बुंनो हायो हाग्रानि जिब जुनार होनोब्ला जोङो मोसा बायदिफोरखौ जोङो बेदर हारि जानाय नुनो मोनो बिसो र गाव गावनो सिखार खालामनानै जायो आरो हाग्रायाव।
औ औ नंगौ।
बुं बा मानसिया बिसोरनो आदार जगायनानै होनो गोनां जाया। जोंहा आरो बिदिनो मोननो हाब औ मै मैफोरा गांसो जायो। मै मोसौ मैथेन बायदि बायदि फोरा गांसो जायो। ओ नाद ओब बे मैफोरखौनो मो सौ मैथेनफोरखौनो बे मोसा बायदिफोरा मो सा सिंहफोरा ओ सिकार खालामनानै बा मैहुर खालामनानै बिसोरो हाग्रायाव गावसोरजों गावसोर ओ जालाय लायो आ
औ औ औ।
बिदिनो जोङो हाग्रानि अमा हाग्रानि अमाखौबो जोङो मोननो हायो हाग्रानि अमाया ओ बिसोरबो बेदर जायो बिसोरबो गावसोरनो मैहुर खालामनानै जायो बिसोरनो सोरबा सुबुं बा सोरबाया बिसोरनो आदार जगायनानै होनो गोनांथि जाया। आरो जों बेबायदिनो ओ जिब जुनारफोरखौ जोङो हाग्रानि जिब जुनारफोरखौ गाव गावनो गावनि जानाय आदारखौ मैहुर खालामनानै बा जगायनानै लानाय गाव गावनो बुथुमनानै लानायखौ जोङो नुनो मोनो। औ नाथाय जोङो जाय जिब जुनारखौ न'खराव फिसियो। न'आव बा सुबुंफोरा फिसि बेखौ नाथाय बिसोर गाव गावनि जानाय आदारखौ गोबाङानो माने खम बि मोजाङै गाव गावनो नागिरनानै जाया बिसोरनो सुबुंफोरा जगायनानै होनो गोनां जायो। जेरै सैमा मावज्रिफोरनो ओ मानसिफोरा जगायनानै होआगौ मानि बिसोर जेबो मोन जाया जायोब्लाबो बिसोरो औ ओ हाग्रा-बंग्रा एन्जर बायदिफोर बिसोर एसे एनै हमनानै जायो। थेवबाबो बिसोर माने बिसो सोरनि मेन थांखि नङा बिसोरो मानसिया फिबाय जेला मानसिया होनाय आदारखौनो बिसोर जायो। आरो जोङो मोन बोरमा मोसौ बिसोर गां सो जायो थेवबाबो ओ जों मानसिफोरा जेराव बिसोरखौ दोनदाल हो गोन बा दोनहैगोन बेयावल'सो बिस गांसोखौ जायो।
औ-औ नंगौ
माने न'आव फिसिनाय आरो बायजोनि हाग्रानि जिब-जुनार बायदिफोरखौ जोङो माने फारागथिफोरखौ जोङो नो हायो आरो बेबायदि। दिनो जानाय लोंनायनि बिथिं आरो बिसोरनि थानायनि बि बिथिङाव जोङो फारागखौ नुनो मोनो। आरो नोंथाङा जिब जुनारनि सोमोन्दै मायबा फोर बुंनो सानो नामा?
औ बेबादिनो जोङो मोननो हायो जेरैबादिहाय नोंथाङा बुंलांनाय बादियै जों जिब जुनारफोरखौ मोननै रोखोमै मोनो नंगौ। औ बेबादिनो माने हाग्रायाव फिसिनाय बा न'आव फिसिनाय होननानै जों मोननो हायो जेरैबादिहाय हा ग्रायाव फिसिनाय ओ हाग्रायाव थानायफोरखौ जोङो ओ जोंनि बेंखनाव लानाय जाया औ नंगौ बेनिफ ओमफ्राय न'आव फिसिनायखौ जोङो माने जोंनि सोरगिदिं साखाथियावनो लानाय जायो जेराव बिसोर खौ जोङो गाव आंनि आखाइजोंनो जोथोन लायो ओ जों गावनो बिसोरखौ ओम-ओ जानाय आदारखौ होयो नांगौ समाव दै होयो नांगौ सम समाव आदारखौ होयो सान्दुं अखानिफ्रायबो बिसोरखौ जोङो रैखा खालामनानै लाखियो जेराव ओ सुबुङा जेरैबादिहाय थायो बेबादिनो बिसोरखौबो लाखि खिनाय जायो जेराव ओ बिसोरखौ माने जोङो ओ गावनि मा सुबुं माहारिनि मोनसे बाहागो हिसाबै जोङो माने बिसोरखौ अ बुजबनानै लायो आरो औ
फोरबोद बेफोरखौनो माने गोबां समनानै गावखौ सुंथानाय बा गावनि जिउखौ दैदेनलांनायखौबो मोननो हायो औ। बेफोरबादिनो जेरैबायदिहाय जोङो अमाफोरखौ फिसियो नङा होमबा? औ अमाफोरखौ जोङो बिसोरखौ उन्दैनिफ्रायनो लानानै गावनि बिसोरनि नांगौ बादि आदारखौ होनानै बिसोरखौ फेदेरो फोलावो अ अनो जोङो माबा अबेबा समाव फिसाबो जाहोयो, बिनिफ्राय बेफोरनि फिसाफोरखौ जोङो फालांगि हिसाबै बा रांखान्थिनि हिसाबै माने बिसोर फानहरो औ बे फोरखौनो गुबुना रां होनानै बाय नानै गुबुनाबो रांखान्थिनि माने फिसिहोयो औ बेबायाददिनो माने मोनफा मोनफा बेफोरबो माने रां खामायनायनि बा गावखौ सुंथानायनि मोनफा मोनफा राहा होननानैबो माने मोननो हायो आरो औ बे बेफोरबायदिनो जोङो मोसौखौबो नायोब्ला मोननो हायो। माने गोबां समाव माने फालांगियारि नोजोरजोंबो माने बेफोरखौ फिसिनायखौ मोननो हायो ओ बिसोरनि थाखाय जों गोबां ओ खस्थ' खालामनांगौ गैया आरोना ओ जेरैबाय बेहाय बिसोरखौ माने ओ जोङो फुंनि समाव ओ बिसोरखौ ओ दुब्लियाव ओ दिरुं बा दोनदाल होनो होफैयो ओ होफैयो बेनि उनाव समाव ओ सान्दुं नाङोब्ला बा अखाब्ला दै होनानै बिसोरखौ सायायाव खानानै दोनो बिनि बेनि उनाव आरो बेफोर खौ माने ओ मोनायोब्ला बे खौ न'आव लांनानैबो जों खानानै दोनहैफिनो। औ बिदिनो बिसोरखौ माने फेदेरनाय जायो औ बेफोरनि अनगायैबो जोङो आरोबाव मोननो हाबावो मोसौ फोरनिफ्राय जों गोबां ओ हेफाजाब मोननो हायो जेरैबायदि बेहाय जोंहाय ओ जोंनि ओ सुबुं माहारिया आबाद मावनानै जाबोनाय हारि हिसाबै ओ बिस बेफोरखौ माने आबाद मावनायावबो जों बाहायनायखौ मोननो हायो जेरैबायदि मोसौआ ओ मोसौखौ गोदोनि फ्रायनो ओ हाल हेवनायाव माने बाहायबोदों मोसौआनो जा बा मैसोआनो जा बे फोरखौ माने ओ हालेवनायाव बाहायबोदों बेजों लोगोसेनो जोङो मोसौ हालुवाखौ हाल हेवनायजों लोगोसेनो मोसौ गायाबो जोंनि थाखाय जोबोर माने ओ जोबोर गोनां हेफाजाब होदों आरो जों खौ जेरैबादिहाय आ जोंनि देहायाव नांगौ जानाय जा प्रटिन बेफोरखौ माने बिसोरनि गाइखेरनिफ्राय जों मोननो हायो। ओ जायखौ जोङो मोसौ गाया ओ जायखौ जों फिसियो मोसौ गाय बेफोरनिफ्रायनो जोङो ओ बेफोरखौ ओ लोंना सेरनानै बेनिफ्राय माने जों
औ
देहायाव प्रटिन लाबोयो बेनिफ्राय जोङो बेफोर गा-गाइखेरफोरखौबो जोङो माने फालांगियारि नोजोरजोंबो आथिखालाव ओ माने फालांगि खालामनायखौबो माने रांखान्थियारि नोजोरजों फालांगि खालामनायखौ मोननो हायो आरो
औ औ
लोगोसेनो जोङो मैसो बेफोरखौबो जोङो मोननो हायो जेरैबायदिहाय मैसोखौबो ओ हाल एवनायाव बाहायनाय जायो। ओ लोगोसेनो जोङो मोननो हायो। जेरैबायदि गराय गराइफोरखौबो जोङो मोसौ गारि बा ओ मोसौखौ मोसौखौबो जों मोसौ गारि बानायनायाव जों मोननो हायो। लोगोसेनो गराय गराइखौबो जों गारि बानायनायाव बा जेरै गराइ गारि बायदि बाहाय माने बानायनायाव बाहायनाय जायो। गोदो जेरैबायदिहाय बबेबा मोनसे जायगानिफ्राय बबेबा मोनसे जायगासिम थांलाय फैलाय खालामनो बा बेफार फालांगि खालामनो थाखाय गारि गुरा माने एसेबां माने जोंनाव गैयामोन जेराव जोङो मोसौ गारि मैसो गारि बा गराइ गारि बेफोरखौ माने बाहायोमोन आरो औ बेफोरबादिनो माने जोंनि जिउआव माने गोबां हेफाजाब होयो आरो बिसोरो औ जोङो बेफोरनो लोगोसेनो मोननो हाबाव जेरैबायदिहाय सैमा सैमाफोरखौ जोङो फिसियो नंगौ आथिखालाव गोदोनि रुजुनायाव गोबां रोखोम माने गोबां बिबांनि माने फिसिनायखौ मोननो हायो अ बेफोरबो माने जोंखौ हेफाजाब होयो जेरैबायदिहाय जोंनि न'खराव माब्लाबा माने सोरबा सुथुर फैयोब्ला बे सैमायाबो जोंखौ रैखा खालामनानै लाखि खिबा न'खर बेंग्रा हिसाबै माने जोंखौ बेंथेनानै लाखियो आरो अ जेब्ला अ जेरैबायाददिहाय सैमाया गावनि न'खराव थानाय गासैबो सुबुंफोरखौ बियो माने मोजाङैनो सिनायथिनानै लानो हायो जेराव माने सोरबा ओ सिनाय मोनै सुबुं फैयोब्ला बियो माने हरखाबै सोंनानै माने न'खरनि सुबुंफोरनो माने मोनसे इनफरमेसन जगायनाय बायदि खामानिखौ मावो आरो औ बेबायदिनो माने सैमाखौबो माने न'खर बेंनायनि मोनसे बाहागो बा हिसाबै जोङो साननानै लाजायो आरो बे बेखायनो जानो हागौ आथिलाव माने फोरखौबो माने गोबां रोखोमनि फिसिनायखौ नुनो मोनसै लोगोसेनो बेफोर सैमाफोरखौबो माने आथिखालाव फालांगि यारि नोजोरजों माने फिसिनानै बेफोरखौबो माने गुबुनाव फालांगि खालाम हरनाय बेफोरखौबो मोननो हायो औ बेफोरबादिनो माने गोबां रोखोमै गासैबो बिथिं खौनो जोंब्ला मोननो हायो बेफोरनिफ्राय जों माबा नङा माबा मोनसे मुलाम्फाखौ जों आरजिनानै लानो हादों जेराव जोंहा बेफोरखौ फिसिनायाव माने जम खहा जादों होननानै सानजाथावा आरोना जेरैबायाददि जों बिसोरखौ गावनि आंगो बादियै जाहोनानै लोंहोनानै फेदेरो फोलावो बेफोरबायदिनो बिसोरबो जोंखौ माने जेरैबायदि बे रोखोमैनो बिसोरबो जोंखौ नांनायसेबां हेफाजाब होबोनायखौ जों मोननो हायो जेरैबायदिहाय अमानि बिथिङावनो नाय अ अमा अमाखौथ' जोंनि बर' सुबुंफोरा ओम‌ सुबुंफोरनि गोबां न'खरावनो नुनो मोननाय जायो अमाखौ आरो बर'फोरनि जों मोनसे गुबै जाग्रा हिसाबैबो साननाय जायो जेराव बेफोरखौ माने आ जाख्रा आदा फिसिनायनि अनगायैबो माने गोबां फालांगियारि नोजोरजोंबो बेखौ फिसिनाय जायो जेराव बेखौनो आ जेराव ओ जोंनि सुबुं बा आइजोफोरा गुबुन जायगायाव बा बायजोआव ओंखारनानै खामानि माव हैैनो हायाब्ला बेफोरखौ फिसिनानैबो माने न'खर बेंनायजों लोगोसे माने रां खामायनायनि मोनसे गुबै राहा हिसाबै लायो आरो। औ बेबादिनो माने गोदोनि ओ फ्राय माने बर' समाजाव माने न'खर लेंनायाव जों लोगोसे रां खामायनायाव माने बेबायदिनो हेफाजाब मोनबो गासिनो दं आरो जिब जुनारनिफ्राय औ दे बिदिब्ला जोंहा समाबो जाबायमोन औ औ दे।